औ
खोनादों नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय औ खोनाबाय मा खालामदों नोंथां?
दङ बिदिनो जिरनानै नोंथां माथो खालामनो आरो गरम बोथोर ना औ
सानसुनि जानायफ्रा जाखांबाय?
जानायाथ' जाथ'वाखैमोन नोंथां संगासिनोसो मोनाखै
अ मोनथ'वाखैना ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रालाय बोरै सोलिगासिनो नोंथां
गायनाय फुनायफ्राथ' बिदिनोसै आरोना एसे हाब बाय माने दंबावो बांसिनानो दंबावो
अ आरो बोथोरफ्रालाय माबायदि सोलिदों नोंथां?
बोथोरफ्राथ' सान्दुङानो नोंथां अखायानो हायाखै माथो बिराद सान्दुं गोसा जोंनिथिं औ औ
औ
नोंथाङा एसे गोसा रायलायलाय नोंथांनिखौ माने एसे लासै खोनादों आरो ना।
अ दे दे दे जागोन दे नोंथां औ जागोन दे।
नोंथांमोनहालाय बोरै खबरफ्रालाय
जोंनाबो बिदिनो सोलिगासिनो दं गायनाय फुनाय जोबहां जोबहांयैनो दङ नै। फोथाराबो जोंथिंबो एसे गिर सोरनानै होदों।
अ
खोनादोंना नोंथां औ जानायालाय जानायालाय जाखांबाय नोंथां।
अ मा ओंख्रिमोन नोंथां?
अ नोंथां माबासोममोन अनलाजों मेवाइजोंमोन।
अ गोथावआनो माथो बिदिबाथ'
गोथावलै औ मोनजाबाय सिजननि मैगं हा
औ बेदर गैया नामा ओमफ्राय?
बेदराथ' दिनै गैथ'वा माथो नोंथां। दिनै सोलिनांबाय मिरामिस जोंनो एसे
औ औ औ औ ओमफ्राय गामि एरियाफ्राव माबारै
दाफि
फ्रियाथ' फ्रियानो नोंथां औ खोनादों नोंथां।
फ्रिबालाय आं नोंनाव नोंथांनाव मोनसे टपिकसो सोंनो लादोंमोन नोंथां।
औ औ सोंनो हागोन नोंथां।
अ होमबा नोंथाङा आंनो। दानि सोलोंथाइ आरो गोदोनि सोलोंथाइनि गेजेराव माखासे फारागथिफोर खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
हाथ' हागोन नोंथां बिदिब्ला आङो खोन्थालांसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां दे बुं
औ। दानि सोलोंथाइ राहा आरो गोदोनि सोलोंथाइ राहानि बेलायाव बुङोब्लाथ' जों माने गोबां फारागथि खौ नुनो मोनदों नों मोना नङा नोंथां।
औ औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ गोदोनि समाव जाहैबाय जोंहा मा सोलोंथाइ राहाया माने गोग्लैसोनायमोन आरो नाथाय मा दानि बेलायावहाय जोंहा सोलोंथाइ बेलाया माने गोबां जौगासारबोबाय आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला गोदोनि बेलायाव जोंहा मा फरायसालिफ्रा खाथि खाला गैयामोन आरोोना द'मोनब्लाबो माने
उम।
गोबां गोजान गोजानमोन आरोना आरो मा गोदोनि सुबुंफ्रा एबा बिमा बिफाफ्रा मा गथ'फोरखौहाय बांसिनानो फरायसालियाव थिसन नङामोन आरोना बिसोरो बिसोरो मा बांसिन बिमा बिफाफ्रा गथ' गथायफोरखौहाय हौवासाफोरखौ दाहोनाय हिनजावफोरखौ रुवाथि बिदि दोननानै जायोमोन आरोना गोदोनि समावहाय खोनादों ना नोंथां? औ नाथाय आथिखाल मुगायाव जों मा दाहोना रुवाथि दोननायखौ नुनो मोनलिया आरो ना।
औ नोंथां औ नंगौ।
बे खौबो मा सोलोंथाइ राहायाव थिसननायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। नाथाय गोदोनि समावहाय जोंहा मा फरायसालियाबो गामि एरियायाव गैयैजों आरो हान्था मेला थांलाय फैलायाबो माने जोंहा गोबां खस्थ'मोन आरो। मानो होनोब्ला गोदोनि समावहाय जोंहा मा लामा सामाफ्राबो मोजां नङामोन। जायनि जाहोनावहाय फरायसालिफोराव थाङोबा फरायसाफ्रा मा सान्दुं बार अखा दै बायदिफोरावहाय गासोमनानै सै सैनांनानै माने थांनो गोनां जायोमोन आरो। बिसोरो आरो खोनानो मोनदों जों गोदोनि दिनावहाय आबै आबौ खोन्थानाय बायदिबा मा फरायसालियाव थांलाय फैलायावनो माने मोनाजासे जायोमोन होननानै आरो आरो जोंहा गोदोनि समावहाय मा सोलोंथाइ लानो थाखाय फरायसालि गैयामोन लोगोसे बिनि सायाव मा बिजाबफोराबो जोंहा माने नांगौ बायदि गैयामोन आरो जोंहा मा थोजासे बिबांनि फोरोंगिरि गैयामोन आरो आरो गोदोनि समावहाय जोंहा मा फरायसालिफ्रा गोजान गोजान जानायनि जाहोनावहाय फरायसाफोरा बांसिनानो थांनाय जायामोन आरो आरो जोंहा लिरनो थाखायबो खलम गैयामोन गोदोनि समावहाय दानि बायदि बिसोरो दाउगांजों सो लिरोमोन आरो आरो जों खोनानो मोनदों गोदोनि समावहाय बांसिन। बांसिन गु थाखो आरो जि थाखोसिमल' फरायोमोन होननानै खोनानो मोन्दों आरो ना।
मानो होनोब्ला जिगु थाखो आरो जि थाखोआव फरायनाय सुबुङानो गोदोनि समावहाय मा? सरखारि साख्रिबो मावोमोन होननाय जों खोनानो मोनदों आरो नाथाय जोंहा आथिखाल मुगायावथ' जोंहा गोबां सोलायनाय खौ नुनो मोनबाय सोलोंथाइनि बेलायावहाय आथिखाल मुगायाव जोंहा मा फरायसा गामिनि ओनसोलावहाय जोंहा गंफा गामियाव गंफा फरायसालि थानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो ना। आरो बैफोराव थानाय फोरोंगिरिफ्राबो मा नांगौ बायदि जानो हमबाय आरो। आरो जोंहा बिजाबफोर बे खौबो आथिखाल मुगायाव थोजासे बिबांनि मोननायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। आरो मा? गां मोनसे आयदायावहाय साफा फोरोंगिरि थानायखौबो जों नुनो मोनबाय आरो। आरो आथिखाल मुगायाव गोदोनि बायदि दाउगांजों लिरनायखौ जों नुनो मोनलिया। आथिखाल मुगायाव जों मा बहि आरो खलमनि बाहायथिखौ जों नुनो मोनबाय आरो। जायनि जाहोनावहाय आथिखाल मुगानि फरायसाफ्रा माने थाबैनो जौगासारसारदों आरो। आरो आथिखाल मुगानि फरायसाफोरा मा? मुगाया जौगानायजों लोगोसे मा फरायसाफोराबो जौगानो हमबाय आरो। जायनि जाहोनावहाय बिसोरो गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय न'निफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावबो थांनायखौ जों नुनो मोनसै आरो। मानो होनोब्ला जोंहा गामियारि ओनसोलावहाय मा होनो? बांद्राय गोरों सुबुं सुबुंफ्रा थानायखौ जों नुनो मोना आरो। गोरों सुबुंफ्रा जोंहा मा टाउन एरियाफोरावहाय माने जायगा नागिरनानै थाहैनायखौ नुनो मोनसै आरो आरो मानो होनोब्ला बिसोरो गामि एरियायावहाय गावसोरजों मिलायनाय खाब जानाय आखल आखु बायदिखौ मोना आरो बिनिखायनो बिसोरो माने टाउन एरियायावहाय थाहैयो आरो आरो साल मुगायाव मा सोलोंथायाइया जौगानायजों लोगोसे हादराबो मा जौगाफानो हमबाय आरो। सोलोंथाइ जौगालोनाय लोगो लोगो मा? सुबुं माहारिनि दिहुनथाइ माखासे मेसिनारि आगजुफ्राबो माने दिहुनजानो हमबाय आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइ लानानै दिहुननाय बुंनो थाङोब्ला जों गारि मथर गुरुप्लेन जाहाज बायदिफोरखौहाय जों बुंनो हायो आरो। नाथाय गोदोनि समावथ' मा बैफोरखौ दिरुनग्रा गैयामोन आरो। नाथाय आथिखाल मुगायाव मा बयबो सुबुङानो सोलोंथाइ लानायनि थाखाय साइन्टिस्ट इन्जिनियार बायदिफोर जानो हमबाय आरो। जायनि जाहोनावहाय माखासे मा? मेचिनफोरखौ दिहुननो हादों आरो नाथाय गोदोनि समावथ' बैफोरबायदिया गैयामोन। बुंनो थाङोब्ला जों गोदोनि समावहाय साइकेलखौनो नुनो मोनामोन आरो खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
खायनो मा गोदोनि सुबुंफ्रा माने गोलैसोनायमोन आरो। नाथाय आथिखाल मुगाया गोदोनि बायदि गोलैसोनाय नंला आरो मानो होनोब्ला आथिखाल मुगाया माने दावगालु मुगा आरो बे मुगायाव माने जायफोरा गोजौ सोलोंथाइ लानो हायो बैसोर सुबुंफ्रासो माने दावगायो आरो आरो बे मुगाया मा इन्टारनेट मुगा जोंहा मा? फरायसाफोरा मा होनो आथिखाल मुगायाव इन्टारनेटनि हेफाजाबैयो जोंहा माने गोबां सोलों सोलोंथाइ लानानै माने गोबां गोजौसिम दावगानो हादों आरो खोनादोंना आरो गोदोनि बायदि जोंहा मा सुबुं माहारिया आथिखाल मुगायाव माने जों ओरैनो थानायखौ नुलियो आरो गोदोनि समाव जाहैबाय जोंहा दाउ दाउ अमा होसो थिंनानैनो माने सम बारहोनाय जों नुयोमोन आरो नाथाय आथिखाल मुुबायाव जों बैफोरबायदि दाउ, अमा, ‌मैहुर खालामनायखौ नुनो मोनलिया। मानो होनोब्ला सुबुं माहारिया गावबा गाव जिउ खुंनाय राहा एबा थाखा फैसा फैसा खामायनायावहाय गोबां बेस्थ' जाबाय आरो।
औ
आरो सोलोंथाइनि बेलायाव जौगानायनि जाहोनावबो सुबुं माहारिया बैफोरनि फारसे नोजोर होला आरो
औ
आरो आथिखाल मुगानि सुबुंफ्रा आथिखाल मुगाजोंहाय मा होनो सोमोन्दो लाखिनानै माने गाव गावनि खामानिखौ मावलांनाय खौहाय जों नुनो मोनो आरो। जेरै आथिखालनि बेवहाय गोजौ सोलोंथाइ लानानै माखासे सुबुंफोरा मा गुबुन हादरावबो जों गुबुन साख्रि मावहैनाय खौ जों नुनो मोनो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनि भारत हादरनि सुबुं फानो जों मा होनो भारत हादरनि गुबुन दाबसे जायो भारत हादरनि सुबुंफ्रानो माने भारत हादरनि माने साखाथि फाखाथियाव थानाय हादरफ्राव जों खामानि मावहैनायखौ नुनो मोनसै आरो एबा सोलोंथाइ लाहैनायखौ जों नुनो मोनसै आरो। मानो होनोब्ला आथिखाल मुगाया जौगालु मुगा बेनिखायनो माखासे जबा गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय गुबुन हादरावबो थांनायखौ जों नुनो मोनसै आरो। नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा आथिखाल मुगा आरो गोदोनि मुगानि सायाव सोलोंथाइनि सायाव?
औ आं हबा फंनैसो बुंलांनो नोंथां।
औ दे
नांगौ बाथ्रा माखासेखौ दं नोंथाङआानो बुंलांजोबखाबाय फ्राय।
औ औ औ
औ होनोमबावो आं नोंथांनिसिम फंनैसो बुंनि
औ
औ गोदोनियाथ' बिदिनोसै थांनाय फैनायनि आंखाल लिरनाय बहि थहिनि आंखाल गोदोनिथ' ओरैनो सरासनस्रा सिलर आरो पेेनसिलिजोंसो लिरोमोन सरासनस्रायै लिरनो थाखाय फावथेननि आंखाल कारपिनसलनि आंखाल बिदिनो आरोना आरो बिनि अनगायैबो दानि जुगावथ' गासिबो इन्टारनेटबो जाबाय आरो फारसेथिं जेनिबो आंखाल गैला ना थांलाय फैलायनि आंखाल ना मानि आंखाल आरो गोदोनि दिनाव दं। गैया फरायसालि गैया फोरोंगिरिनि आंखाल बिदि आरो दानि जुगाव मोनफ्रोम गामियावनो दा थाफामजोबनो नागिरो स्कुल गंसेया गोदोनि दिनावथ' स्कुलानो गैजायानो होनोमोन आरो फोरोंगिरिफ्रावथ' सरासनस्रा फोरोंगिरि हिसाबैसो थायोमोन गोदोनिया औ आानि जुगावथ' बेफोरनि जेबो आंखाल गैला। गोदो थांलाय फैलायावनो गोजान जायगानि जानाय गोजान जायगायावसो स्कुल फरायसालिफ्रा गंसे जायोमोन जायनि जाउनाव गोबां फरायसाफ्रानो फ फरायसालियाव फ्राय फरायनायानो जायामोन आरोना नोंथां आरो दानि जुगावसो गासिबो न'खरफ्रोमा गासिबाबबो फरायनायाव बाहागो लाजोबो आरोना नोंथां नाथाय गोदोनि दिमायथ' दाहोना रुवाथि बिदियावसो बिमा बिफाया जेनेबा फाननानै जानाय बायदिसो जायोमोन आरो ना नों
औ औ
औ दे बिदिब्ला होमबा जोंहा नोंथां समाबो जोंहा जानानै थांबाय नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां आंबो नोंथांखौ रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला नोंथां जोंहा दोनथ'लायनोसै नामा?
औ दे नोंथां औ